औ‌ नोंथां।
अ खोनाबायना।
औ खोनादों।
मा खालामदों नोंथाङा।
आं ओरैनो दं दायो।
अ अ होमबा नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना।
ओं हागोन।
होमब्ला जोङो बिदिनो ओंख्रि जाग्रा जा बिबारफोर इफोरनि बागै दसे सावरायजागोन नामा?
औ औ।
अ ओंख्रि जाग्रा बिबार होनोब्लाथ' जोङो जेनेबा ओरैनो जों बुंनो हायो बासिखा बिबार बेनि फ्रे आरो सेवालि बिबार खारं खान्दाय बिबार बेनिफ्राय आरो थास' बिब बार बेनिफ्राय आरो जों सिब्रु बिबारखौबो जानाय जायो। बेनिफ्राय आरो खुमा बिबार बे बेफोरनो आरो।
ओं ओं।
उम बिनिफ्राय आरो सेवालि बिबार होनबाथ' जोंओ बे बिबारायो मोनायाव बार बारो आरो। बेखौथ' मिथिखायो नोंथाङाबो? बे बांसिनो मेसें बोथोर बा गोजां बोथोर समाव बारो आरो बियो माने मोनायाव बारनानै बेनिफ्राय मोनायावनो सिरिनानै थायो आरो। फाय आरो जोङो बेखौबो फुंफोरावबो खननानै मोननाय जायो आरो।
ओं ओं।
बेखौ बिनि थावनायखौ होनोब्ला बियो एसे खादो खादो आरो जानायाव। बेखौ बेखौ जोङो गोबां ओंख्रिबो जानो हायो आरो जेनेबा अनला ओंख्रिफ्रावबो होना जायो बेनिफ्राय आरो ओरैनोबो एवना जायो बेनिफ्राय औरै बिदैबो खामनानै जानो हायो आरो जोङो। खौ।
ओं ओ।
अ बिनोसै आ रो नोंथाङा ओंख्रि थास' बिबार बेखौ जोङो मारै सङो इफोरनि बागै एसे खोन्थानानै होदो।
औ औ थास' बिबार होनोबाथ' जोङो थास' बिबार दा दैलां बोथोरावनो मोननाय जाखायो जों थास' बिबारखौ थास' बिबार होनोबा जों थास'खौ थास' बिफांनिफ्राय जे बिबार ओंखारो इखौनो जोङो खानानै खानानैहाय संनाय जायो। बिखौ संनो होनोबा जों जोङोहाय सिगांग्रो सिगांग्रोहाय जोङो बेखौ सायनानै लाग्रोनांगोन। थास' बिबाराहाय सिङाव सिङाव आरो मोनसे बिथोराइ बायदि फिसा थायो बेखौ जों सायनानै लानाय जायो। फैनानै बेखौ जों नानैबो लानाय जायो आरो। हानानै ला हखांना जों बेखौ सुनानै मोजां सुनानैहाय दसे सम दोनथ'नाय जाबाय बेनि उनाव बिनि उनावहाय जोङो बेखौ सङोबा ओरैनोबाथ' जों बेखौ बेदरफोरजोंबो संनानै जानाय जायो आरो बेयाव जाहाथे थास'आथ' मानो नालाय माननायनि थाखाय जों माने बेयाव मैथाफोरजोंबा संना होनाय जायो मैथाजों संनाय जायो। आरो बेखौ खारै जों ज बेखौ जों संनो थाखाय खारैबो बाहायनाय जायो आरो सोरबा सोरबा माने खारैजों एग्लिनानै संनानै जायो। आरो ओरैनोबाथ' जों बेदरजों संनो बेदरजों जानो होनोबा जों सिगांगोर बेदरखौहाय थाव सेरनानैहाय मोजाङै एवनानै लाग्रोनांगोन बेदरावहाय जोङो न नांगौसेबां मानि जिरा मस्ला बानलु सामब्राम गुफुर नांगौखिनिखौ बेयाव हाय होनानै जोङो एवना लानाय जायो
बेखौ माङै बेदरखौ खोबहाब खौबो एवहां नाय एवखां नायनि उनाव
औ
माङै बेयावहाय खारै खारैफोर होनानैबो एग्लिनाय जायो आरो आरो जोङो बेखौहाय खारै होनानै सङाबाबो बेखौ मोजाङै संख्रि होनानै एग्लिबाय थाखांनायनि उनावहाय दसे सम खोबहाब खोबहाब दोनखांनानै बिनि उनाव जोङो जेब्ला थ' बिबारा गेबयो अब्ला जों बेयाव मैथा होनाय जायो आरो मै था होनानैहाय बेखौहाय मोजां एग्लिफिननानै दै एसे होनानै खोबहाबनानै संनाय जायो ओरैनो ओरैनो ब थ' जोंना ओंख्रिया दै होनानैहाय खोहाबखांनायनि उनाव जेब्ला मोननाय जायो अब्ला जों बेखौहाय संख्रिफोरखौ मोजाङै नांदों नाङाखै नायनानैहाय नाङाखै बायदिबा होफिननाय जायो आरो नांबायबा जोङो बेखौ मोनबाय होननानैहाय खांनाय जायो आरो बेनि बागै नोंथाङाहाय सेवालि बिबारखौ मा
औ खोनादों ना खोनायासैनो माथो